औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि ओ माने गेलेनाय आरो सावस्रिनि सायाव सावरायनो नागिरदों आं। देहा आरो सावस्रिनि सायाव नोंथाङा दसे सम होनो हागोन आंनो?
औ हागोन दे। होमबा नोंथाङानो माखासेफोरखौ फोरमायनानै होग्रोदो।
औ जोङो- जोङो जोंनो बुंनो हायो जेनबा जोंनि देहा आरो सावस्रिया जोंनो साफ्रोमनिबो जिउआव गोनांथार नङा होनबा देहायानो जोंनि धोन। बेखायनो जोङो गाव- गावनि देहाखौ जों जोथोन लाग्रोनांगोन नङा होमबा? गाव -गावनि देहाया मोजां थाब्लासो जोङो देहाफोरा मोजां थाब्लासो जों जानो लोंनो हायो आरो जोंनि जिउआव अरायबो गोजोन जायो आरो नोङो थाखा फैसा रां आरजिनो हाबाबो जुदि नोंहा देहायानो मोजां नङाब्ला अब्ला जोंनि रांखावरि खामायनाय जोंनि थाखा फैसा खामायनाय गासिबो माने ओंथि गैया आरो। बेखायनो जोङो खस्थ देहा जोङो सावस्रि देहाखौ जों जोथोन लानांगौ। जोंनि गेलेनाया अखल साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा। जोङो साख्रि मावाबाबो जोङो बा माने खेला दुलानि गेजेरजों जों गोबां गाव- गावनि देहाखौ जोङो मोजां खालामनानै लाखिनो हायोब्ला जोङो गोबां खामानि मावलांनो हायो आरो जों। जोङो देहा गैयाब्ला जोङो जेबो खामानि मावनो हाया आरो सासे
औ।
लेंग्रा -लेंग्रिजों समान आरो मानोना नङा होमबा नोंथां? जोङो देहा गैयाब्ला जोङो गासैयावबो जोङो माने जोंनि सावस्रिखौ जोङो मोजां खालामना लाखिनो हाया आरो।
औ।
बेखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लानांगौ। आरो जोंनि नांगौ समाव जोङो गोबां बिबांनि दै लोंनांगोन। जोङो फुङाव सिखारग्रो सिखारग्रा जोङो गिबियावनो जोङो दुंब्रु दै लोंनानै जोङो थाबायनो हानांगोन आरो फुंनि समाव जोङो वाक माने थाबायनो हानांगोन खमैबो ब्रै -जि आरो द'जि मिनिटसो जोङो एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाया गुफुं थायो आरो। नों जुदि सानफ्रोमबो बिदि दुंब्रु दै लोंनानै जुदि सोरांबानो नोङो एक्सारसाइस खालामबाय थायोब्ला जोङो डक्टरनि खाथियाव जों थांबाय थानो गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो जाय आ देहाखौ जोथोन लायो बिथांमोना मिथिगौ जोंनि देहाया बेसेबांबा भेलु गोनां आरो उन्दै- उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो फोरोंनो हानांगोन। गावनि उन्दै गथ'फोरखौ जेरै गेलेनो माने फरायनायजों लोगोसे जोंनि बे खामानि दामानि मावनायजों लोगोसे जोङो खेला दुलाखौबो जोङो लाफानांगौ नङा होमबा? जोङो खामानि मावनाया एसे आलादा आरो एक्सारसाइसआ एसे आलादा। जों एक्सारसाइसखौ जुदि जोंनिया गुफुं खालामना लानो गोसो दोङोब्ला जोंनि जिउआव जोङो बेमार आजार गैयै खालामनो लुगैदोंब्ला जोङो साफ्रोमबो मानसि जे जोङो गोग्गो आदार जानांगोन। गोग्गो आदारखौ जोंनो साफ्रोमनिबो जिउआव गोनां आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बिदिब्ला जोंनि बे जिउ संसार दानायाव आ जोङो देहाखौ जोथोन लानायाव जोङो एक्सारसाइसआबो जोंनो हासासे जोंनो हेफाजाब होयोब्लानो जोङो देहा गुफुं दानाया जोंनि एक्सारसाइसजोंनो' जोङो दिनै गोबां बिथिंखौ जों खामानि मावनो हायो। नङाबा जों दिनै खामानि मावनाया जुदि देहा लोरजिया थायोब्ला जोंनि खामानि मावनाया नोरजिया गासिबो जोङो ओंथि गैया आरो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। जोंनि गेलेनाय बादायलायनायजों जों बोरैहाय जिउ राहा दानो हायो आरो गेलेनाया जोंनि साफ्रोमबो जिउआव मानो गोनां नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां। जों गेलेनाय होनोब्ला जों बायदि रोखोमनि गेलेनायखौ उम गेलेनो हायो। बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि जिउखौबो दानो हायो। लोगोसे जोङो हारिनि रायजोनि बा हादरनि जोङो मुंखौबो लाबोनो हायो आरो गाव बेजों लोगोसे गावआबो माने बुहुमाव बा मुलुगाव सिनायथि सार जानो माने खाबु मोनो। गेलेनायनि गेजेरजों लोगो बे बायदिनो जोङो माखासे ओ गेलेनाय फोरखौ जोङो गेलेनो हायो। जेरै- जेरै- खारनाय बारनाय बा फुटबल
औ।
लोगोसे आ बुलुर गेलेनाय बेफोरबायदि आ लोगोसे आरो जों काबादि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर आ खेलाफोरखौ बा गेलेग्रा खेलाफोरखौ जों गेलेयोब्ला जों गोबां माने खामायनायजों लोगोसे जोंनि जिउ थांनायाव माने रां खामायनोबो जोङो हायो आरो। बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोङो बेफोरारि बायदि खेलाफोर गेलेयोब्ला जोंनि देहायाबो राफोद जानानै थायो। बा जोङो जोंनि देहाया थाबैनो माने रबा एबा जोङो बोरायनाय फारसे जोङो लामायाव थाङा आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो जुदि बांद्राय जोङो जेबो मावालासेनो जोङो जानाय थानायल' जुदि जों जानायखौ बांद्राय बांसिन खालामनानै जोङो। जेरै- जोंनि देहाखौ माने खामानि मावनायाव जोङो खम बाहायोब्ला बा जोङो बेबाय बेफोरबायदि गेलेनाय बा एक्सारसाइस बायदिफोरखौ जोङो खम खालामोब्ला जोंनि देहाया थाबनो बोरायनो हमो एबा जोङो महरखौ जोङो बोरायनाय नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि गेलेनाय आरो एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि देहाखौ गोख्रों खालाम खालामनायजों लोगोसे माने सेंग्रा बा लाइमोन खालामनानैबो लाखियो आरो देहाखौ बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ खेलाफोरखौ गेलेनांगौ। लोगोसे जोङो ओरैनो थानाय समावबो जोङो माखासे फिसा फिसा खेलाफोरखौ बा जोङो गोदोआव गेलेनाय खेलाफोरखौ जोङो गेले गेलेनो नांगौ आरो जेरै खारनायफोर बा जोङो गामियावनो थानानै जोङो फुटबल जायखौ जोङो जोलुर बे जोलुरफोरखौ बा बुलुरफोरखौ जोङो गेलेनो हायो आरो सम सम मोनाबिलि समाव। बा जोङो
औ।
अ फुं समाव दसे दसे गेलेयोब्ला जोंनि देहाया माने सलासल एबा ओ माने मा होनगोन बेखौ ओ कन्टिनिउ माने सोलिबाय था-थानाय। थायो आरो जेनेबा जोंनि ओ देहाया गोस्रानानै सलासल जानानै माने खामानि ओ बायदिसिना फिसा फिसौ जेंना। फोरा ओ खारो एबा जोंनि बेराम बायदिसिनानि जेंनाया गोजान जालाङो बेबायदि खालामोब्ला माने जोङो ओ बेफोरबायदि फिसा बिला बे बेरामफोरजों जोङो जुजिनो हानाय गोहोआ जोंनियाव ओ जायखौ जोङो इमिउनिटि सिस्टेम होनो बेयो गोख्रों जानानै थायो आरो।
नोंगौ नोंथां।
औ।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जोंनि देहाखौ जों गोख्रों थाजिम ला खिनोबा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायसा जोङो एक्सारसाइसखौ जों लाखिनांगौ जेरै जोलुर गेलेनाय बिदिनो बुथावला गेलेनाय नङा होनबा बिदिनो जोङो बुलुर गेलेनाय बे फोरखौ जोङो लानांगोन भलिबल, क्रिकेट बिदिनो फुटबल आरो लोगोसे नोंथाङा खारनाय बारनाय बेफोरखौबो जोङो खालामनो हानांगोन अब्ला जोंनि देहाया जोंहा गोबां गो ख्रों जायो आरो जों एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों जों मोजां बुस्थु जाफैनोब आरो जोङो पियर एनारजि मोनफिनो आरो। बेखायनो जोंनो सा फ्रोमबो जिउआव जोङो गोगो देहाखौ लाखिनांगोन आरो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै गोबां मानसिया दिनै जिउ राहा दानो हादों। जोंनि नुसुंसे सेरावनो गोबां बिदिनो आर्सारि गेलेनानै फुटबल गेलेनानै गोबां मानसिया दिनै मुंदांखा जानानै दिनै गावगायनि आयथिङाव गसंथिनो हादों। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां नुयो जेरै आर्सारि गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव जोबोद नामदांखा नोंथां। जों आरसारि गेलेनायजों जोंनि ओनसोल खाथियाव फंबाय बिनानाव मोनहा गोबां दिनै साख्रि बाख्रि मावहैदों जेरै आसाम बिदिनो ओ ओ थिग बिदिनो जोङो रेलवे पुलिस बि एस एफ सि आर पि एफ बेफोरावबो माने मिलिटारि फर्सफोराव दिनै ओ खामानि मावनानै साख्रि मावदों आरो। बिदि जोंनि ओनसोलाव गोबां नुजियो जोङो आर्सारिया जोंनि ओनसोलाव एसे मुंदांखा जानायखौ जों नुदों आरो आरो आं मिथिनो लुबैदों नों थां मोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बे गेलेनायजों जोङो गोबां मानसिया जिउ राहा बिथिंखौ जों दानो हादों आरो जोंनि जोंनि बे ओनसोलाव आरो दोंबावो जोङो गोबां फुटबल गेलेगिरि नङा होमबा जाय खौ जोङो मख'नो हायो बिथांमोना दिनै आइ एस एल फोराव गेलेनानै दिनै गावनि मुंखौ दिन्थिनो हादों इण्डियानि जेरै टिमाव गेलेनानै दिनै देखायनो हादों बेफोरो जोंनि गेलेनायजों जोङो माने मोनसे गावखौ गावगायनि किल गावगायनि रोंनायखौ देखायनो हायोब्लानो दिनै जोङो मुंदांखा जायो नङा होमबा? दि जोंनि ब ओनसोलाव थ' जोङो गोबां मानसियानो गेलेनायखौ जोङो मोजां मोनो जोंनि बर' माहारियाबो। आरो बिदिनो जोङो गेलेनाय खो आरो जौगाहोनोब्ला जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि कचिं सेन्टार जोङो बानायना होनांगौ। अब्लासो गोजौ फारसे जोङो जोंनि गेलेनायफोरखौ जोङो फंबाय बिनानावफोरखौ जोङो आरो गोजौ फारसे सोलांनो हाबावगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि गेलेनाय बादायलायनायनि बिदि कचिं सेन्टारफोर दङ नामा नोंथां?
औ बुंनो थाङोब्ला जों नाथाय ओ नोंथां जोंनिथिं ओ जोंनि सेराव बा जोंनि खाथियाव बेबायदि कचिं एबा फोरोंग्रा सेन्टारफोर जोंनियाव गैया। ओ नाथाय जोङो सानो आरोना जोंनि थायोब्ला जोबोद मोजां जायो। माने जोंफोर जोंनियावबो माने माखासे गामियाव गेलेनानै मोजां मोजां गेलेनानै दिन्थिग्रा दङ। आ बैसोरो मा जादों बिसोरो बेफोरबायदि ओ फोरोंथाइ होग्रा मिरु गुुर गैयैनि जाहोनावनो ओ मा जादों। बा फसंथान गैयैफोर गैयिनि जाहोनावनो बिसोरो बेफोर माने आद्रा नांगौ बदि रों माने रोंनानै बिसोरो गोजौआव गोजौआव बाहागो ला थाहैनो हायाखै आरो बिसोरो बे जायगायावनो बा गामि ओनसोल फोरावनो गेलेनानै बिसोरो थानांगौ जादों। नाथाय जोंनाव बैफोरबायदि कचिं सेन्टा एबा ओ फोरोंथाय होनाय मिरुफोर जोंनियाव थायोमोनब्ला नाथाय बिसोरो ओ दिनैसिम माने गोबां गोजौआव थांनो हागौमोन बा थांनायनि थांनानै बिसोरो दिनैसिम माने गावखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे हारिनि बा रायजोनि हादोरनि मुंखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानोम सानो आरो नोंथां।
औ नांगौ। जोंहा समाब जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनानै दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां औ दे।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ नंगौ नोंथां।